हेलौ खोनादोंना? हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां खोनादोंना?
ओं ओं खोनादों नोंथां।
मा खालामदो नोंथांङालाय?
आङो दायो नै ओंखाम जाखांना जिरायनानै दं नोंथां।
अह। अह बिदिब्ला नोंथां अह खबरा थ' मोजां नोंथां। नोंथांनिसिम फन हरनायनि जोहोना जा दों माने नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन माने।
अह सावराय जागोन नोंथां।
अह बिदिब्ला नोंथां आङो बर'नि बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
अह हागोन नोंथां हागोन।
दे बिदिब्ला फोरमायलाय नोंथां।
ओ मेइनलि जोंहाथ' जिहेथु बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोखौ जोंहा थ' उदां बोथोराव फालिनाय जायोना? ओ सरासन ओमफ्राय जोंहा जिहेथु बे बर'निनो मोनसे देरसिन फोरबोखा बुंनो थाङोब्ला आरो बेखौ जोङो उदां बोथोराव फालिनाय जायो
औ
बर'नि जेसेबांनाखि न'खर दं जोंनि आसाम हादरसायाव जिथु मोनफ्रोमबो दाब दाब जायगायावनो जोङो बैसागु बोथोरजों जिहेथु लोब्बा लाखिनानै जोङो बे फोरबोखौ फालियो फैनाय नुनो मोनो
औ
स्रायो जोङो बे फोरबोखौ बुंनो थाङोबा जोंनि आबादजों लोब्बा दङ जिहेथु जोंनि बर' सुबुंफोरा जेबो आबाद गाहाय सुबुंखा आबादखौ लानानै थांना थाग्रा आबादजों जिउ खुंबोग्रा सुबुंखा नालाय
औ।
बेखायनो बे फोरबोखौ माने आबादजों गाहाय हिसाबै हमना लानाय जायो आरो। लोगोसेयैनो जिहेथु जों गोदान बोसोरखौ बरायनाय जों जिहेथु फैगौ जोंनि जा बोसोराव जो जिहेथु जिउआ मोजाङै सोलिलांथों जोङो मोजाङै जिहेथु बे बोसोरखौ बारहोहरनो हाथों आरो लोगोसेयैनो मोसौ मैसो गासैनिसिमबो जिहेथु बे फुजाखौ जिहेथु होनाय जायो। सरासनस्रायै बैसागु बोथोरा जोंनि आसाम हादरसायावनो जिहेतु गुबुन गुबुन जाथिफोर दंबाबो गासिबो जिहेतु बे फोरबोखौ फालियो।
औ।
अ बो एसे फोरमायदो । जिहेथु नोंसिनि गामिफ्राव जिहतु बैसागु बोथोरखौहाय बोरै फालिनाय जायो बोरै बारहोहरनाय जायो एसे फोरमायदो नोंथाङाबो।
औ नोंथां फोरमायनो हा-हागोन बैसागु बुंब्लाना जोंनि बर' हारिनिल' नङा जोंनि गामि ओनसोल आरो बर' हारिनि गासिबो मोनसे फोरबो। मानो होनोब्ला बे फोरबोआ ओ फोरबोआ बोसोरसेयाव खनसेल' फैयो बेनिखायनो जोंनि गामि आरो गामिनि खाथि खाला बर'फ्रा गासिबो मेंनाय आरो बानायखौ गारनानै बे बैसागु समाव रंजायो मोसायो मुसोरो गिदिर आरो गोलावफोरनि निफ्राय बोर लानाय जायो आरो ना। बिदिनो बैसागु समाव जों बर' हारि नि जानाय लोंनाय
दोरोङारि बायदिसफोरखौ बायनाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो जों गामिनि बर' सुबुंफ्रा ओ गासिबो गामिनिफ्राय ज' जानानै एबा गामिनि सासे सासे एबा न'खर न'खरसेनिफ्राय सानै सानै ओंखारनानै बिदिनो गामि गामि गामि गामि मोसानाय जायो आरो रंजानाय जायो।
ओं नोंथां ओं।
दिनो गोदो गोदायनिफ्राय फालिनाय बर'हारिनि मोनसे बैसागु फोरबो बे बेखौ बर'फ्रा ओ आमाय थुख्लुनि बिखानि खावसेबो बुंनो ओ बुङो बांसिन सु बुंफ्रानो। बे बैसागु फोरबोआ गोदोनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो फैनाय मोनसे फोरबो बिनि बेखायनो ओ दानि बरफ्रा एबा गोदोनि बरफ्रा दासिमबो बे बरफोर बरनि बैसागु फोरबोखौ फालिबाय थानाय जायो थानाय जायो आरो नुयो आरो बिदिनो फालिबाय थागोन होननानै जों मिज जि थियो
औ नोंथां औ
औ बिदिनो नोंथां आ नोंथां नोंथाङा ओ नोंसिनि बैसागु फोरबो खौ माबायदि फालिनाय जायो बुंनो हागोन नामा गामियाव फालिनायफोरखौ
अ देग्लायनि बैसागोआवथ जोबोद मोजां फालिनाय जादों नोंथां जों गामिना जिथु जोंनि गामिनि साब फ्रोमबो नखरनि सेंग्रा सिख्लायानो होन बा बोराय बुरि गासिबबो ज ज जाजाय ओंखारलायनानै जोंनि गामियाव बोसोरफ्रोमबो बैसागु फोरो फोरबो फालिनाया जाखायो ओ जिहेतु जोंङो गासैबो सेंग्रा सिख्ला ओंखारलायनानै जिहेथु नखर नखर मोसानाय मोसाग्लांनानै जाखिनि एसे खेन्दा मोनो बिजों बेखौ लानानै बिदिनो नखर नखर मोसाथिंनाय ओ बेफोरबायदिनो मोजांङै बारलांदों देग्लायनि बैसागुआ बुंनो थांङोब्ला जिथु थांनाय बोसोर बा बै थांनाय जिहेथु बोसोरनिफ्रायबो देग्लायनि बैसागु फोरबोआ माने साबसिनै बारलांदों होननो हागोन आरो अ नोंथाङाबोथ देग्लायनि बैसागुआव जिहेथु ओंखारखादों जानो हागौ मोसाखादों जानो हागौ
औ ओंखारदों नोंदां औ ओंखारदों नोंथां
अ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु देग्लायनि बैसागु बोथोरखौ बोरैहाय बारहोहरखो नोंथाङा
औ नोंथां आं देग्लायनि बैसागुआव ओंखारनानै मोजांङानो मोनदों मानो होनब्ला जोंनि गामिनि जेसेबां आबै आबौ आदा आब फंबाय बिनानावफोरजों लोगोसे ज ओंखारनानै ओ बिसिनि गेजेराव मान बावनाय एबा आजावनाय एबा बोर बिनाय खौ आंङो सुबिदा मोननाय जादों मानो होमब्ला बिदि सुबिदाखौ जोंङो ‌ओ गिबियाव गिबिया‌‌ब मोननाय जायाखै मोन्नायाबा मोनफेरनाय जायाखैमोन बेनिखायनो जोंङो
औ
बे हाबाफारिखौ गामियाव लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों आरो लानायालाय
औ
औ बिदिनो ओमफाय बोर लासो लानायनि उनाव जोंङो गामिनि बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्ला सिबबो जोंनि बर' हारिनि बैसागु बैसागु समाव एबा बैसागु बोथोर समाव जोङो बाहायनाय आगजुफोरखौ खौ लानानै लानानै जों बैसागु बैसागुआव बैसागुआव गामि गामि एबा गुबुन गामि एबा बेलेग न'खर न'खर थांनानै जों मोसानाय जादों आरो नों नोंथाङा नोंसिनि गामियाव बाहायनाय एबा बैसागु समाव बाहायनाय आगजुफोरनि आगजुफोरखौनि मुं एबा बेखौ माला फुयोबा मा समाव बाहायनाय जायो आरो मा मा बेखौ मुंखौ बुंनो हागोन नामा
ओं नोंथां हागोन ओं जिहेथु जोंनि गामिया जिहेथु बोसोरफ्रामबो मोसाखायो बेनिखायनो जोंनि गामियाव जोङो बोसोरफ्रामबो खाम जथा सिफुं जाबस्रिं ओ बेफोरबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु बर' हारिमुवआव सोलिबोबाय थानाय आगजुफोरखौ लानानै जोङो मोसानाय जायो आरो जों बोसोरफ्रोमबो मोसायो बेथ' बेफोरबायदि बर' हारिनि दामजुफोरखौ लानानै जोङो मोसायो
औ
ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि गामियावहाय जिथु माबायदि दामजुफोरजों बा मा मा आगजु बाहायनानै जिथु बैसागो बोथोरखौहाय रंजा बाजायै बारहो हरनाय जायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा एसे
नोंथां फोरमायनो हागोन जोंनि गामियाव एबा बर' हारिफ्रा आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ थानाय आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो थानाय नुनो मोननाय एबा बाहायनाय आगजुफ्रा आगजुफोरा जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा आ गंगोना बे खौनो लानो नानै जोंनि गामि गामि एबा खाथि खालानि बर' गामिफोरा बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
जोंनि गामि एबा गुबुन गामिफ्राव नुनो मोनो बेफोरनि अनगायैबो दानि गोदान जुग ओ जुगाव ओंखारनाय माखासे दामजुगफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो
ओं नोंथा औ
आ बेफोरो जोंनि बर' समाज बा बर'आव एसेबां गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोना आरो आं बेफोर बुस्थ आ बेफोर दाज आ दामजुफोरखौ नोंथांनि जायगा एबा ओनसोलाव नुनो मोनो नामा
औ नोंथां ओं जोंनि ओनसोलाव अखल जोंनि गामियावल' नङा जोंनि साखाथिनि मोनफ्रोमबो गामियावनो बेफोरबायदि खाम जथा सिफुं दामनानै मोसाग्लांनायखौ जों नुनो मोनो गामि गामि बिदिनो मोसानाय रंजा बाजायै बिदिनो मोसाग्लांनायखो जोङो गासैबो गामियावनो जोंनि साखाथियाव थानाय गासैबो गामियावनो जोङो नुनो मोनो गोसोखौबो बिराद गोजोननाय मोनो जे बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गोदोनि ायनो सोलिबोबाय थानाय दामजुजों जोङो बैसागु बोथोराव खनसे मोसानो मोननानै जों गोसोखौबो बिराद मोजां मोनो ओ नोंथांमोनि गामियावहाय जिथु बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु ओ जोंनि साफ्रोमबो गामियावहाय जेसेबांनिखि ओ गोराफोर दङ गामि गोरा दङ जोंनि आबै आबौमोन दङ बेफोरनिसिम बोर लानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ फोरमायनो हागोन नोंथां आ बैसागु सम जोंनि बर' गामि एबा जोंनि न'खर एबा गामियाव आरो ना गोरा ए एबा आबै आबौ आदा आब' आइ फिफा बेफोरनिफ्राय बोर लानायनि फंनैसो खोथाया बेनो जाबाय जे जोङो बोसोराव खनसेल' बैसागु समाव बोर लानो मोननाय जायो बे समाव माने जोङो ओ बोथोरजों लोगोसे आ संसार जानाय एबा थांना थानाय लामायाव जे जोङो ओ बेमार आजार एबा जेबो गाज्रि खैफोद जाया माने बिनि थाखाय जोङो बैसागु समाव एबा बिनि अनगायैबो बिनि ओ अनगायैबो जोङो बेलेग समावबो बोर लानाय जायो होमब्लाबो जों बैसागु समाव बेखौनो बर' हारिफ्रा फोथायनाय जायो जे बे समाव ओ गिदिर गोलावनिफ्राय बोर लानायनि फ्राय मा खाबु मोनो बिनि बागै आं एसे बुंनो सानदों । जे सासे सुबुङा गोदान बोसोराव जेबो बेमार आजारजों ओ जे गोहोम खोख्लैजाया एबा जायाबा गाज्रि गाज्रि खामानियाव आवगायनो एबा आगान होनो हाया बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बिनि थाखाय जों गिदिर गोलाव निफ्राय बोर लानाय जायो
ओं नोंथां ओं औ ।
दे बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथां जों दिनैनि बैसागुनि सोमोन्दै ओ मोजां सावरायनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
ओं नोंथां ओं ।